खोनादोना?
खोनादों।
अह मा खालामदों दा?
खोनादों।
मा खालामदो?
जनानै दङ' दाबो।
अह।
नोंसिनिजायलाय मा माइ गायो?
जोंनिखि मिथिया आं बारा जोंहा गायाना।
गायनो थाङा होमबा बरावबो?
गायनाय जाया आबैलानाव बिदिनो माब्लाबा गायनो थांनाय जायो।
ए। मा खालामो होमबालाय दालाय नोंलाय?
ओरैनो
ए। ए माने माबा खालाम पिपारेसन खालामबाय थादों होनबा? पलिसफोरनि ना एनर्तेनस फोरनि मानिबा? हुम? हेलौ हेलौ